हेल' अ हेल' नोंथां।
औ नोंथां।
अ।
औ
अ नोंथाङा मानो। फन हरदोंमोन खोन्थानो हागोन।
अ आं नोंथांजों जानाय लोंनायनि सायाव एसे राय्लायनो होननानै सानदोंमोन आरो। औ। दा नोंथाङा आं। आंखौ माबाफोर सोंग्रोनो ना आं नोंथांखौ सोंग्रोनो।
नोंथाङानो जागायजेनहोग्रोदो नामा नोंथां।
औ जागोन दे बेदिबला। दा नोंथाङा। ओंखाम जाखांबाय नङा होमबा।
जाखांबाय नोंथां।
औ मा ओंख्रि जानाय।
अनलाजों दाउ आरो औवा मेवाइ।
ए औ औ औ जोबोद गोथाव ज
गोथावानोमोन नोंथां।
औ सोर संनाय बे ओंख्रिखौ।
जोंहानि आयानो संदों।
नामा बे ओंख्रिखौ मारै सङो मारै खामो
औ औ औ नोंथां मिथिगौ। आइआ खोन्थानाय बायदिब्ला आरो। आइयाबो खोन्थादों आरो आंबो एसे। आइनि संनायखौ नुदों नोंथाङा जिखिनि नुदों आं। नोंथांनि सोरा बेखौनो। फोरमायनो। सानदों गिबियावनो आं आइखौ औ औ नोंथां गिबियावनो आं आइखो नुदों ओ अनखौ सोमना दोनग्रोनाय अन गुन्दैखौ अम अनगुनदैखो सो ओ सोमना दोननानै ओ बेखौ बोखांनानै दसे सम फोरानग्रोदों बेनि उनाव बेखौ ओ दिंखियाव सौनानै
औ
दिंखियाव सौनानै बेखौ ओ थि खांना लाबाय बिनि उनाव औवा मेवाइाजों संगोन नालाय औव औवा मेवाइखौ दाननानै जिरनानै लाग्रोबाय बेनि उनाव बेदरबो एसे ब्यलार बेदर लाना फैबाय हाथायनिफ्राय बिनि उनाव बेदरखौ एवफ्राम एवफ्राम ग्रोबाय नों थां ओ बेदरखो एवफ्राम खांनायनि उनाव औवा मेवायखौबो हाना ला नानै फारसे थाल्ला खालामना लाखाबाय नोंथां बिनि उनाव ओ दै गुदुङआव साराय साराय गंस सो जानानानै दै गुदुंखौ दैखौ बेयाव होबाय बिनि उनाव दै गुुंद दुं जानायनि उनाव ओ अनलाखौ गारना होबाय अन गुन्दैखौ बिनि उनाव दाउ बेदर एउफ्रामना लानायखौ सारायाव होना होबाय आरो लोगोसेनो औवा मेवाखौबो एवफ्राम फ्रामना ला नानै होना हाबाय बेनि उनाव ओ दसे टुन्टि मिनिटसो ओ बिस मिनिटसो थाखाखांनायनि उनाव नैजि मिनिटसो थाख खांनायनि उनाव ओ बेयाव ओ ननि जा मस्ला ओ नआव देनाय ओ बर' हारिनि मोननाय मस्लाफोर बेखौ गारना होबाय ओ बिनि उनाव दसे जब होनायनि उनाव ओंख्रिखौ नोंथाङा खांनानै जा जानो हानाय माने जायो जानानै फैयो आरो ओ बेखिनिखौनो आं नुदों ओ नोंथाङा नोंथाङाबो जानांगौ ओंखाम जाख खांबाय नोंथाङा नोंथांनि जानायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा आरो मा जाखो नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा?
ओ आंथ' दा ओ ओंखामखो जाथ'आखै आं दहायसो जादोंमोन। स आं दय नि दयनि ओंख्रिखौनो खोनथानसै आ आङो दय आ दहय आं माबा आलुजों ओ गाजर जादोंमोन आरो बखौ औ
औ दे नोंथाङा बुंनाय
औ बेखौ आं फार्स्टआवनो आलुखौ लेमबाय ओमफ्राय गाजरखौबो लेबनानै बे थुख्रा थुख्रा खामनानै लाबाय बेनि उनाव सु नानै आङो सारायखौ फुदुंबाय फुदुंनानै बेयाव थाव थाव एसे होनानै बे आलुखौदो गाजरखौथ' आङो होबाय आरो होनानै ओम फ्राय बेखौ एसे एसे एसे गोबाव दोनबाय आरो। सम बेनि उनाव दसे थाना नै दै होबाय आरो
औ औ
ओमफ्राय दै होनानै टुइन्टि मिनिटसो इबिदिनो थानानै बोखांबाय आरो।
औ औ
बेनि उनावनो जाबाय‌
औ औ गोथा गोथावानो जादों ओ नोंथाङा जे गाजर गाजरदो आलु जादों होनदों थाङा बे गाजरखोजा आलुखौ न'आवनो गायनानै मोननाय ना हाथाइनिफाय बायना लाबनाय नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा?
थाइफ्रायसो बायदों मानोना आं दा बेलेगावसो थायो नालाय बेनिखायनो न'नि बुस्थुफोरखौ दा मोनजाथ'वाखै आरो।
औ औ नोंथाङा जेब्ला न'आव फैगोन नोंथाङा एसे। नाजा दे। न'आव गायनानै जानो। मानोना बाजारनिफ्राय बायनाय मैगं थाइगङा एसे केमिकेल गोनां जायो होननानै आं खोनादों आरो
औ नंगौ नोंथां नंगौ थिग बाथ्राखौनो बुंदों नोङो। जों दा जि मैगं जायो बेफोर गासिबो मुलि होनानै बानायनाय जाफ्राम जोबबोदो गासिबो बेनिखायनो न'नि जानायफोरा मोजां जायो आरो ना
औ औ
नोंथाङा थिग बाथ्राखौनो बुंदों।
औ औ नोंथाङा बोरै मैगं जानायाव नोंथाङा ओरैनो बेदरफोरखौ खौ जानानै मोजां मोनो ना गामियाव मोननाय लाइ लाफा बिदि गोथां मैगंफोरखौ जानानै नोंथाङा मोजां मोनो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
आं बेदरखौलाय बांसिनानो आङो जोंनि बे न'आव मोननाय लकेल दाउफोरखौ बांसिन गोथाव मोनो आरो आरो लोगोसे बे लाइ लाफा बेफोरथ' बोथोरनि नालाय बेखौनो जोबोद माने गोबावजों जानाय जायोना बेनिखायनो बहुत गोथाव मोनो आरो ना बेनिखायनो ओ बेदरखौबो गोथाव मोनो आरो बेजों बे जोंनि मोननाय मैगंफोरखौबो आं जोबोद गोथाव मोनो आरो।
औ नंगौ नंगौ। नोंथाङा ओरैनो ओ बर'नि मा मा? ओंख्रिखौ जानानै गोसोखौ गोजोननाय आरो खुगाखौ थावनाय मोनो एसे नोंथाङा मुंफोरखौ बुंनो बुंनायजों लोगोसे एसे माबेफोरखौ माबोरै संनाय जायो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथाङा हागोन आङो ओ सबायजों साम' मैगं
औ नंगौ नोंथां सबायजो साम'आथ' जोबोर गोदाव गो थाव बर'नि मोनसे।
औ नंगौ नंगौ दा बेखौ बोरै सङो बे खौ आं एफा मिथिया दिनै थेवब्लाबो आं जि नुदों बेखौनो आं खोन्थानोसै आरो फार्स्टआवनो औ। फार्स्टावनो जोङो साम'खौ सोमना दोनबाय। बाजारनिफ्राय बायबाय हयथ'। बा न'निफ्रायनो खनखांनानै। सोमना दोनबाय हरसे बेनि उनाव जोङो बे साम'खौ जोङो बेनि माबाफोरखौ मा होनो बेनि बे बाख्ला अ बिजा अ बा बाख्लाखौ माने सानि बाख्ला खौ बख'बाय बख'नानै खिथुखौ दानो आरो बिनि
औ नंगौ नंगौ नंगौ।
बेखौ दानना लाजोबखांनानै बेनि उनाव जोङो बेखौ ओ सुयो आरो।
औ नंगौ।
उम बेखौ मोजाङैनो हुब्ले हुब्ले सुयो जोङो।
औ औ।
उम बेखौ सुखांनानै जोङो एसे आ माबायाव सुखांना लायो लानानै ओमफ्राय जोङो बेखौ एवफ्रामग्रोयो आरोना बाहाय एसे ओरैनो।
अ अ अ अ।
उम बेनि उन ओ बेखौ आरो फारसेथिं जोङो सबायखौबो एसे एवफ्रामनानै मस्ला मस्लि होनानै बेसे दै होनानै लाखायो आरो।
औ नंगौ नंगौ।
औ बेनि उनाव बे एवफ्रामनाय बे साम'खौ जोङो बे सबाय मैगङा एसे मोनबाथाय जोङो बेखौ माने लुना होयो आरो। ओ ओमफ्राय बेखौ लुनानै जोङो ओ बेखौ लुनानै जोङो दसे दोनहाबो आरो।
अ औ।
औ बेनि मोननायखौ नेयो जोङो ओमफ्राय बेनि उनाव जोङो जायो आरो।
औ नंगौ नंगौ। जोबोरैनो गोथाव जायो नंगौ।
औ नंगौ नंगौ आं एफा मिथिया होमब्लाबो एसे जि नुदों बेखौ बेखौनो खोन्थाबाय आरो संफेराखै नालाय थेवबाबबो जोंनिनो मैगं नालाय नुनाय जायो। संनायफोरखौ हायो माने।
नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो जोबोर गोथाव बर'नि ओंख्रिया। ओ मि बिदिनो ओ गोथां मैगंआव जोबोर ओ गोथाव जायो जेरै खादै खारो खारै खारैयाबो गोबां ओ मोनसे बर'नि गोथाव ओंख्रै जेराव ना गोरान थादेरोब्लाथ' जोबोर माने गोथाव जायो नोंथां नोंगौना?
नाङा आरोना ओ
फोरखौ ओ नोंथाङा मिथिनाय बाय बि मा मा बिलाइजों ओ संनाय जायो एबा बुथुमनानै संनाय जायो एसे ओ मुंफोरखौ बुंनो हागोन नामा?
औ बेफोरखौ ओ आं गासिबो मुंखौ मिथियाबो जानो हागौ बाट औ माने जिखिनिखौ मिथिगौ बेखौ खोन्थानोसै आरो।
थांनो ओमफाय नोंथाङा मिथिनायफोरखौ बोजा उम
ओ माबा ओ जागोन दे आं खोनथानि र' जिरा ओ माबा अ' बे खुट्रा होननाय मिथिगौना? ट्रा होननाय बे औ ओमफ्राय जारि बिलाइ होननाय।
नंगौ नंगौ‌ नंगौ।
औ आरो बिदिनो
बुथुवायाबो जाजायो नोंथां बुथुवाया बुथवायाबो जोबोरैनो गोथाव जायो माने
औ नोंसिनियाव गुथिया होनो गुथिया होनो खोमा जोंनाव गुथा होनो आरो आरो मोनसेनि नामखौ खौ आं बगरबाय माबा होनोमोन बात बेखौ आं खोन्थाथ'ला मिथि
औ गोबां गोबां माने बर' हारियाव गोबां ओ खाननै हारिया मिकसार माने मिकसार मोनसे ओंख्रि ओ बेयाव गोबां बिदनि थायो ओ जोंबो दा गोसोआव गैला ना नोंथां ओंखायनो एसे जा जेखिनि बुंदों बेफोरबो औ नों जिखिनि बुंदों जिखिनि बुंदों। बो जोबोरैनो गोथाव माने।
औ नंगौ नंगौ औ नंगौ दा नोंथाङा औ।
दा नोंथांजों। नोंथांजों रायलायनानै जोबोर ओ गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों नोंथां ओ। दा जोंनिया टाइमाबो। बो जाबाय। थाङा ओ मालाफोर। जोङो गोसो जाबा रायज्लायफिननो हागोन नामा नोंथां। औ आसा खालामो आसा खालामो नोंथांजों ओ इयुनाव। थलायनो बिदिनो बर' हारिनि। जानायनि बागै मोजां मोजां रायजलायनो। आरो मिन्थिनो मोनगोन होननानै आसा। थाबाय नोंथ बेखिनियावनो दोनथबाय नोंथां।
औ दे खुलुमनाय थाबाय दे नोंथां दे।